हेल' नोंथां
औ नोंथां गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम औ नोंथां खोनादों गोजोन बेलासि नोंथांनिसिम
औ आंनिफ्रायबो नोंथां औ आंथ' दा नों नोंथां जनानैनो दङ नोंथां
अ बिदिसो नामा दा बिदिब्ला आं नोंथां नोंथांनि सायाव आं मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों
नोंथांनि सायाव सोंजागोन नामा आं सोंथि औ बिब्दिनो दैज्लां दैज्लांनि दिनाव जोङो मा मा आबाद मावनानै मोननो हायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ दैज्लांनि दिनाव जोङो बेफोरबायदिनो ओ गोबां बेफोरबायदिनो आबाद एबा माइफोरखौ जोङो मावनो हायो एबा जों मैगं थाइ गंफोरबो मावनो हायो। आरो बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुनफोरखौ जोङो ओ मावनो हायो दा जोङो माइ आबादफोरनि थाखाय आं एसे फोरमायना होजागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो हागोन
औ बिदिब्ला आङो एसे फोरमायना होनो नोंथाङा एसे खोनासंहोलांबानो जाबाय आं जेखिनि हायो बेखिनिखौल' फोरमायनो नाजागोन नोंथां गिबिनिफ्राय लानानै एबा जोबजासिम बेखिनिखौ एसे फोरमायनो नाजानोसै नोंथां
औ औ थारैनो हागोन नोंथाङा
गिबियावनो जोङो जिहेतु खोथिया खौ जोङो फोनो थाखाय एबा मोनसे दब्लाय एबा दुब्लिनि एबा फोथारनि एबा गोनां थि जायो गिबियावनो जों बेखौ थि खालामना लाग्रोनांगौ जायो गिबियावनो जों बेखौ थि खालामखांनायनि उनाव जे जोङो बेयाव हाल एनांगोन हाले एवखांनायनि उनाव जोङो बेयाव खोथियाखौ एबा माइखौ जोङो सोम सोम सोम जिथु बे माइलिखौ जोङो सोमनांगोन आरो सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सोरबायाबा हरथाम दोनो आरो सोरबायायाबा हरनै दोनो। आरो बेफोरबायदिनो बोखांनायनि दिनावबो बोखांनायनि उनावबो बेफोरदिनो सोरबायाबा हर दोनो आरो सोरबायायाबा हरथाम दोनो नोंथां। आरो बेनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो माइखौ सरि माबाखौ जोङो बेबायदिनो दुब्लिखौ एबा फोथारखौ हाल एवखांनायनि उनाव जोङो बेसोर बाबिदिनो मै एबा मानिबा मानिबा बिदिनो होनांगौ जायो जाहाथे बेयो समानै जायो। आरो बेखौ जोङो हाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ खोथियाखौ फोनाय जायो। आरो खोथिया फोखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो थामजि आरो थामजिबा दिनसोनि गेजेराव जों बे ओम माइ खोथिया बेखौ जोङो ओ फुनाय जायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ
जोङो जिहेथु बे ओ माइखौ जोङो गायनो थाखाय जो ङो बे दुब्लिखौबो जोङो हालेवनानै लाग्रोनांगौ जायो। आरो हाल एवखांनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो औ औ जों बेफोरबायदिनो जोङो आलिखौ दानो खदालजों आरो जोङो बेबायदिनो फोनांगौबो जायो। जाहाथे मोजाङै जायो औ बेफोरदिनो जोङो माइखौ हाल एवो औ सरि जोङो बे अ
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ
औ नोंथाङा एसे आंनि बागै सोंजागोन नामा नोंथाङा? नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां नोंथाङा आंनि बागै एसे सोंनो हागोन नामा आंनाव माबाफोर सोंनो दङ नामा नोंथाङा
औ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां आं नोंथांनि सायाव आं मोनसे सोंथि क्षंनो लुबैदोंमोन औ ओ नोंथाङा बेसे बेफोरबायदिनो बे ओ ओंख्रिफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननि गामियाव जे मा मा ओंख्रि सङो जिहेथु मा मा दैज्लां आबादाव मा मा बानायनाय जायो
औ बिदिनो ओंख्रि ना मैगं थाइगंनि होनदोंमोन आरो नोंथाङा
मैगं थाइगं
औ मैगं थाइगंनिना नोंथां बिब्दिनो जोङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मावनो हायो जेरैहाय जोङो बिब्दिनो दैज्लां बोथोरनि मैगं नालाय नोंथां बिब्दिनो जोङो बानलु बिब्दिनो भिन्दि बिब्दिनो लेस्रा बिब्दिनो जिंखा आरो बिब्दिनो पानिलाव बिब्दिनो आरो खुमब्रा बिबदिनो आरो गोबां गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर मावनो हायो नोंथां बिब्दिनो आङो दा नोंथांनो फोरमायनो सानदों बिब्दिनो
औ
दा आङो बानलुनि बागै फोरमायनो सानदों नोंथां बिदिनो जों बानलुखौ बोरैहाय गायो बिनि बागै फोरमायनोसै नोंथां आं जोङो बिबदिनो गला खलाइ एबा जों नार्सारिफोरनिफ्राय लाबोनानै बिब्दिनो जोङो बेनि बेगरखौ जोङो जावग्लिनानै एबा हालेवनानै जोङो बेजों बेखौ जोङो फोनानै होयो माने मा फोयो आरो फोखांनो जावैना लाग्रोयो फार्स्टआवनो था जावाइनायनि उनाव जोङो बेखौ एसे देरनायाव जोङो माने गायस सिस्लायनानै बिब्दिनो गायो आरोखि औ औ बिदिनो जोङो हालेवग्रोनानै लानांगौ गायनो थाखाय जावायखांनायनि उनाव आरो बिदिनो गोबां दङ जेरैहाय जोङो प्लास्टिक बनानै लायो आरो बिब्दिनो गायनायनि थाखाय माने हाग्रा रजयैनि थाखाय आरो नोंथां बिब्दिनो जोङो औ बिदिनो फिथाइनि मुलि उनाव होनांगौ जायो जेरै जेनेबा देरनानै नोंथां ओरैनो थामजि थामजि दिनसो थानानै ओरैनो देरखां बिबार फिथाइ लानो टाइमाव औ नोंथां जेनेबा जोंनो बिदिनो एम्फौनि मुलि सारनांगौ जायो नोंथां जेरैहाय बिब्दिनो मानिबा मानिबा बिदिनो ब्लाइडनिं मुलि नोंथां बिदिनो गोबांफोर मुलि सारनांगौ जायो बिबदिनो बिखौ जोङो फाननानै माने बाजार एबा गलाफोराव लांनानै जों बेखौ फानो फाननानै जोङो बे रां आरजिनो हायो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो जानानैबो जानोबो हायो फाननानै जों रांबो आरजिनो हायो आरो नोंथां
औ थारैनो औ
नोंथांनाव आं सोंजागोन नामा मैगं थाइगंनि बागै
औ औ नोंथाङा आंनि सायाव मानि सायाव फिननाय मोननो लुबैयो
औ नोंथाङा जिंखा आबादखौ माबायसा मावो बेसोर खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां थारैनो औ एसेथ नोंथां
थ' माने जिंखाखौ जोङो जिहेथु जोङो ओ बबेबा मोनसे गलाफोरनिफ्राय एबा हाथाय बाजारफोरनिफ्राय जोङो न फोरनिफ्राय जों बायना लागोरनांगौ जायो जिहेथु बे फिथाइखौ उम खोनादों ना नोंथां औ औ जों बे ओ औ औ जों बे ओ बे फिथाइखौ जोङो गायनाय बे ओ जायगाखौ जोङो एसे खदालजों एबा नांगोलजों जोंङो हालेव सोलिनांगौ एबा नंआबा जोङो एसे अ लांफैनांगौनि गोनांथि जायो नोंथां फिन आरो बेनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदिनो जोङो बेखौ फिथाइखौ जोङो माबानाय जायो बेखौनो जाहाथे बेखौ जों गायनाय जायो आरो गायखांनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो उम ओ जिहेथु मा बुङोमोनलै बेखौ जि थामजि आरो नैजिदिन सिम जुदि जायोब्ला बे ओ बिफां बिफांनि जिहेथु बिफांआ ओ खिलिगोन अब्ला उम जों माने बेखौ ओ बेफोरबायदिनो सां बैसां जिहेथु एबा ओइदि बैसां एबा बेफोरबायदिनो मोनसे ओ मानसिनि
औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो सैथो खोथा नोंथांआ खोनादोंना हेलौ नोथां नोंथांआ खोनादोंंना
औ खोनादों
हेलौ नोंथां
औ खोनादों खोनादों खोनादों नोंथांआ खोनायाखै नामा औ औ इसे फोरमायनो हागौमोन नोंथां अओ जाहाखिनि आंखौ एसे फोरमायना होख
ओ औ औ जागोन दे नोंथां हागोन
औ जाहाथे जों बे दंफांआ ओम दंफांआव जिहुतु जोङो ओ मुलै एबा हासारफोरखौबो जोङो सारनानै होनाय जायो जाहाथे बे एम्फौआव जाहाथे बे ओ दंफांआव एम्फौफोरा
औ नं नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
जाहाथे बे बिबार आरो बे बेखौ जोङो बेफोरबादिनो उम ओ जेहेतु बे बिबार बिबार बारगोन बे जिंखानि जिंखानसेआव माने नोंथां आरो बिबारफोर खानायनि उनाव ओ बेयो फिथाइ थाइगोन नोंथां आरो फिथाइ थायखांनायनि उनाव जों बे फिथाइखौ ओम फेदेरनोबो नांगोन आरो मुलिबो होनो नांगोन अब्लाना बियो मोजां एबा फेहेरा जाखांगोन नोंथां आरो ओ बेयो औ औ बेयो आरो जाहाथे मोजाङै मोजां जानानै बेखौ जोङो फिथाइखौ फाननोबो एबा जानोबो हागोन आरो जुदि बे फिथाइखौ जोङो ओ बे बे फिथाइनि सायाव जोङो बेखौ जोङो ओ बेबादिनो फा फाननानै फाननानै जोङो गोबां बेफोरबादिनो रां आरजिनो हायो नोंथां औ औ औ नोंथांआ एसे ओ लाव आबादनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु जोगोनारनि सायाव
औ नोंथां हागोन थारैनो
औ एसे फोरमायना होलाय
जोङो जोगोनाद
जोगोनारनि सायाव औ जोगोनारनि सायाव नोंथां औ थारैनो
जोङो जोगोनादखौ गायनो थाखाय जों फास्तआवनो बिबदिनो जोंनो। गलाय बेबो बाजार एबा गलानिफ्राय लाबोनाय।
औ औ।
बै बेगर बेसादफोरखौ जोङो बिदिनो। बिबदिनो ट्रेक्टरजों नङाब्ला बिब्दिनो खदालजों जावग्लिनानै लानाय जायो नोंथां। औ बिखौ जावग्लैखांनायनि उनाव नोंथां जेनेबा। जोङो बिब्दिनो। बै बेगरफोरखौ हायाव एसे एसे नारसोनानै बिबदिनो होनाय थुनाय जायो आरो नोंथां होनाय जायो बेखौ बिबदिनो। जोङो बेखौ गायखांनायनि उनाव बिदिनो नैजि नैजिबा दिन नङाबा थामजि दिन। सो थानानै जोङो नायबा बिदिनो एसे खिलिबोनाय नुबोगोन नोंथां। बिदिनो एसे गिदिर जानाय बिबदिनो जोङो बेयाव नुनानै नुबाय। बिदिनो एस। एसे गेदेर जाबोनानै बिनि माबाया सोलायनो हमबाय बिबदिनो जेरैहाय। बिबार लानो हमबाय नोंथां बिबदिनो। औ बिबार लानायनि उनाव बेयाव जोङो एमफौनि एबा फिथाइ लानाय फिथाइनि थाखाय जोंनो मुलि नांगौ जायो नोंथां। औ बेखौ मुलिखौ सारनानै लानांगोन नोंथां बिदिनो बिबार बानाय टाइमाव जोङो बिदि। बिदिनो बैसां एबा अ सरि सरि गोरोनथि जादों नोंथां बिबदिनो मुलि सानानै। लायो नोंथां
औ।
बिबदिनो मुलि सारखांनायनि उनाव जेब्ला। बेयो एमफौआ खारो नोंथां।
औ।
औ बिदिनो बिदिनो जेनेबा। माबाया बिबारा जेनेबा फिथाइ होयो नोंथां बिदिनो। फिथाइखौ होनानै जोङो न'आवबो जायो एबा। ग'ला बाजारफोराव फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां।
औ औ थारैनो औ दे बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायमोन दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां।
औ नोंथां थारैनो हागोन।
औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथाङा जे आंनो बेफोरबायदि ओ फोरमायना होनायनि थाखाय
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय आंनि गोसोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ बरायनाय थाबाय नोंथांखौबो दे बिदिब्ला।
औ नोंथां औ दे नोंथां।